हेल
औ नोंथां खोनादों दे
ओ मा खालामदों नोंथां
आङो नै ओरैनो दंथ'यो नोंथां दायो
अ आङो नोंथांजों मा दाउ अमा बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला
अ हागोन नै नोंथां हागोन हाब जोबोद मोजां जोबोद मोजां मोनसे आयदा बियो दे हागोन दे नोंथां औ
ओ दाथ' जों मिथिखायो दाउ अमा फिसिनाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे थांना थानाय नि राहा होननानै नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नोंथां
गोदो गोदाय बो जोंनि माने ओ जोंनि बर' न'खरफोरावहाय हौवा माहा हौवाफोराहाय माने आबाद माइ आबादफोरखौ मावनानै नांथाबो ब्लाबो आरो गुबुन गुबुन फसल दिहुननायाव नां थाबोब्लाबो जोंनि माने बर' आइजोफोराहाय गंसे न'खरखौ सामलायनो थाखाय गंसे न'खरखौ रांखान्थियारि हेफ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनियाहाय दाउ आरो अमा बोरमा बैफोरखौ माने फिसिनानैहाय फिसिनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोबाय थादों आरो आरो दा आथिखालावबो जोङो गोबां बर' न'खर गासैनिबो न'खरावनो जोङो अमा आरो दा बेफोर फिसिनायखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो आरो बियो मोनसे जोंनि बर'फोरनि थांना थानायनि मोनसे राहा लामा होननानैबो जों बुंनो हायो
औ नंगौ
दायो बै गोदो गोदाय खम बिबांनि फिसियोमोनब्लाबो नाथाय आं आथिखालावहाय बेफोरो बेफोरोहाय माने गोबां माने बिबांनि फिसिनायखौ जों नुनो मोन मोनो जेराव जोङो सोरखारनिफ्राय सोरखाराव गनायथि थि होनानै माखासे सोरखारनि सोरखारारि मददजोंहाय ओ रांखावरिनि मददजों गोबां माने फार्मफोर खुलिनानै जेरावहाय ओ बर' आइजो फोराहाय अमा फार्म आरो दाउ फार्म आरो बेबायदिनो गोबां बुरजा बुरजा उम बोरमाफोर फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। दों आरो आथिखालावहाय
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोरनि बागै बेफोरनि बेफोरनि गेजेर जोंहाय माने जोंहा गोबां रांखावरिबो आरजिनानै आरजिनानै गंसे न'ख खौ सामलायलांनो हायो आरो नो नोंथां।
औ औ नंगौ हायो निसय ।
औ बे बेबायदिनो जोंहा गोदो गोदाय ओ अमाफोरखौ फिसियोब्ला जोङो न'खरावहाय माने माखासे अफ्रि होननानै जायखौ जों ओ बेखौ जोङो होनाय जायोमोन आरो अमाफोरनोहाय आरो दावफोरनो गोबां बिबांनि फियामोन जिहेथु जोङो न'खरावनो माइ सौनानै जेराव जोङो एनसौ होननानै बुङोना? बेफोरखौहाय जोङो दाउनि आदार महरै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो मोनोमोन आरो आरो बेबायदिनो जोङो अमानि आदार हिसाबै जोङो थास'खौबो जोङो थास'जों माइरंजों रुना होनायखौबो जोङो नुनो मोनो।
नंगौ औ
अमानि आदार आरो नाथाय आथिखालावथ' जोङो गोबां अमा आरो दाउफोरनि आदार हिसाबै जोङो गोबां माने बाजारफोरावबो फाननायखौ जों नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोङो माने अमा आरो दाउफोरखौहाय थाब थाबैनो देरहोनो थाखायबो देरहोनोबो हायो आरो आरो आथिखालावहाय माने रांखावरियारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै माने थाब थाब माने रांखावरि आरजिनो हानायनि सुबिदाखौ नायनानै होनाय माने माखासे इनजेकसन फोरबो होनानै दाउफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। नङा ओमबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ।
जोंहाथ' जों मिथिखायो मासे अमाखौ जोङो गोरलैनिफ्रायनो फिसिनानै बेखौ जुदि जों ङो ओ बोसोरसे ओ द' द' दान स्नि दान बेफोरबायदि फिसियोब्ला मासे अमाया देरनानै माने गोबांथार। रांखावरि मोननो हायो आरो जोङो मासे अमानिफ्रायनो आरो बेबायदिनो जोंहा बर' न'खरफोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसिबोदों जिहेथु बे अमानिफ्रायनो माने अमा बुन्दफोरनिफ्रायहाय जोलै महर जोलै दिखांनायखौबो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो
औ औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोलै महरैबो खायफा फानो आरो देरहोनानैबो बेखौ फाननानै गोबां रां रांखरि रांखावरि बि बिथिङावहाय रांखावरि आरजिनो हानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' न'खरफोराहाय दाउ अमा फिसिनानै गाव गावनि न'खरखौ सामलाय दों लोगोसेनो गाव गावनि गथ' गथफोरखौबो माने गोजौ सोलोंथाइ लानायावहाय हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों दिनैनि मुगायाव आवहाय
औ औ।
बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे दाउ अमा फिसिनायाबो माने जोंनि मोन मोनसे थांना थानायनि राहा आरो राहा। जायनि गेजेरजों जोङो न'खरखौ सामलायनो हायो। नङा होमबा नोंथां? औ जोङो अमा आरो दाउखौ देरनायाव सम नांगौब्लाबो जोंहा बेयाव जाखिनि जोङो गोबां ओ रांफोरखौ खरसा खालामदोंब्लाबो माने अमानावहाय जोङो ज'मा दोनथुमनाय बायदि जायो होननानै बर' आइजोफोरा बुङो आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे अमानो उम आदार बायनानै होनायावहाय फैसाया थांदोंब्लाबो अमानाव ज' थानानैहाय बेखौ खेबसेनो फानोब्ला खेबसे सेनो मुलाम्फाखौ मोननो हायो होननानै बर' आइजोफोरा बेखौ गोदोनिफ्रायनो फिसिबोबाय थाद दों आरो आथिखालावबो फिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
आङो नोंथांनिफ्रायबो बे दाउ अमा फिसिनायनिफ बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन हागोन दे नोंथां। दा नोंथाङा फ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांदों नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बे गासिबो सैथोआनो। दिनै बर' गामिफोराव एबा बर' न'खर न'खर बयहाबो दिनै अमा, बोरमा, दाउ बेफोरबायदि फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो दिनै सरक कारनाव माखासे दिनै माखा एप्लिकेसन होनानै बा सरखारनिफ्राय जि गनायथि मोनबाय जि सरकारा दिनै न'खर न'खर बेफोरबायदि फिनायनि थाखाय बा गुटफोराव बेफोरबायदि फिनायनि थाख माखासे अनसुंथाइ जि हरदों बैफोरनि दारै दिनै जोङो ओनसोलफोराव एबा गामिफोराव जोङो बयलार फाराम अमानि फाराम
औ।
राम बेफोरबायदि जोङो फिसिनायखौ दिनै नुनो मोनदों। आरो बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो दिनै जायफ्रानोखि सरखारारनि बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ मोनाखै बैफोरबायदि मोनै न'खरफोराबो दिनै गाव-गावनि न'खर फोरखौ सुंथानो थाखाय बा न'खर सालायनायफोराव ओ हेफाजाब मोननो थाखाय दिनै न'खर न'खर दिनै लकेल दाउफोरबो दिनै गोबां फिसिनायफोरखौ नुनो मोनदों। आरो बेफोरखौ फाननानैनो दिनै जि एसे एनै रां मोनदों बे फोरजोंनो दिनै न'खर सालायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गथ'फोरनि जे गाननाय जोमना नाय दिनै फरायसालिनि जि फिस होनाय बेफोरबायदियाव गोबां माने सहाय मोनदों होननानै जोङो ओ बुंनो हायो आरो।
औ।
आरो लोगोसे दिनै बयहाबो बर' न'खरफोराव दिनै जोङो न'खर साफ्रोमावबो नायोब्ला गामियाव बयनिबो न'ख फोराव जोङो मानैसिम जोङो खमब्लाबो मासे जोङो मासे मानै बेफोरबायदि अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै दहाय नोंथाङा जे बुंलांदों नोंगौ बर' आइजोफोरा जेरैबायदि जे बुङो मोनसे ओ ज' थाखा दिनै जमायनानै दोननाय होननानै बियो सैथो बा थ्रा दिनै जि गो खरस खालामनानै जि दाना बायनानै बा दिनै बायदिसिना आदार बायनायफ्राव दिनै जि थाखा थांदों आरो बेराम आज बाजारफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय दिनै जोङो ओ मुलियारि जोङो जि बाहायदों बेफोराव जि खरसा खालामदों बैफोर खरसाफोरा गासैबो अमानाव हाबनानै थाजोबो
औ
से बोसोर गाहाम बा दाइन दान स्नि दान जोङो लानानै जेब्लानाखि बेखौ फानगोन अब्ला जोङो मासे अमानिफ्राय नैजिबानिफ्राय जोङो थामजि रोजासिम रांखौ मोननो हायो जाय मोनसे औ जोंनि बर' न' न'खरनि एबा आइजोफोरनि मोनसे गोबां रां होननानै जोङो साननो हायो आरो बियो मोनसे गिदिर माने जोंनि न'खर दानायाव मोनसे मैखोमै माने ओ हेफाजाब होयो आरो बे राङा
औ
मानै माथाम जुदि फिसिनानै गिदिर खालामनानै जुदि फाननो हायोब्ला अब्ला गोबां माने न'खर संनायाव एबा न'खर दैदेननायाव गोबां माने मुलाम्फा जायो आरो थिग बेबायदिनो आरो मोनसे जेरै अमाखौ फिसिनो थाखाय एसे खस्थ' दङ खस्थ'ब्लाबो खस्थ'खौ खस्थ' सानालासिनो जोङो जुदि ओ लायोब्ला अब्ला जोङो खस्थ'नि फिथाइखौ उनाव मोनहैगोन जायखौ नों खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननाय मोनसे सास्त्रआवबो दंखायो आरो एसेबां खस्थ' गैलायो होनोब्ला जोङो मोनसे आरो जोंनि ओनसोलाव मा फियो जेरै बोरमा बोरमाफोरखौबो फिसियो बोरमानि थाखाय जों एसेबां दाना होलायनो बो गोनांथि गैया मानोना बिसोरो जाहैबाय गांसो जाग्रा नालाय जोङो बिसोरखौ ओ गुवार बारिफोराव बेरा दुमनानै जेवरा दुमनानै जोङो बेफोरखौ हगारनानै होयोब्ला अब्ला जोङो मोजाङैनो माने फिसिनो हायो आरो आरो बिसोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा राङारि अनसुंथाइ बा राङारि मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हायो आरो बेबायदि आरो औ आरो दाउ फोरनि थाखायबो जोङो लकेल दाउफोरखौ दिनै न'खर न'खर न'खरसेयावनो बिस था थ्रिसथा बेफोरबायदि फिनायखौ जोङो नुनोबो मोनदों दिनै लकेल दाउनि दामाबो से केजियाववनो दिनै ब्रैजौ गाहामसिम जोङो थांनायखौ नुनो मोनदों अब्ला जों बिसथा थ्रिस था गाम जुदि फिनो हायोब्ला अब्ला बेनिफ्रायबो जोङो राङारि अनसुंथाइ गोबां माने न'खर दैदेननायाव माने हेफाजाब होयो होननानै जोङो
औ औ औ
बिदि आरो
औ लकेल दाउखौथ' गोदो गोदाय बर' फोरा माने जानो थाखाय बा आलासीफोर फैयोब्ला गोदो गोदाय हाथाइ बाजार जार गैयैनि जाउनावहाय न'फोरावनो माने दाउफोरखौ फिसिनानै सोरबाफोर आलासिफोर फैबाय बायोब्ला बेजोंनो आलासि खौ सोङोमोन होननानै बुङो आरो नाथाय आथिखालावथ' बेखौबो माने रांखावरि बिथिङाव जाखिनि जौगाबोनायखौ नुदों बेनि गेजेरजोंबो जे गोबां रां खामायनो हायो बिनि थाखायनो बर'फोरा माने गोबां लकेल दाउखौबो न'खराव फिसिनानै रां आरजियो आरो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ आथिखालाव बयनिबो न'खराव नुनो मोनसै आरो रां खामायनो थाखाय फिसिनायखौ आरो औ नंगौ
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ औ जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिम फोरमायथि होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां ।
औ सावराय गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम ।
औ । औ दे ।